खुलुमबाय गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसम।
औ नोंथांनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय।
अ दा नोंथाङा मा आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामदोंमोन?
बा आं दा नोंथांनि सायाव जेनेबा नै जेरै जोंनि मिथिंगायारि थासारिनि सायाव जेनेबा बिफां लाइफां जेरै जोंनि आबहावा मोजां गाज्रि जानाय जेनेबा जों बोरै फां फामनाय एबा बिफां लाइफांफोरखौ जोङो बोरै बानांगौ बे बिफां लाइफांनिफ्राय जों मा मोनो बेफोरनि सायावनो एसे सावरायनो सानदोंमोन आरोना। नोंथाङा जा मिथिगौ बेखौ आंनो फोरमायदो आंबो जा मिथिगौ नोंथांनो बेखौनो फोरमायलायनोसै आरोना।
औ थारैनो नोंथां जोबोर मोजां आयदा। सावराय जायो दा बिदिब्ला नोंथां अ अ फोरमायजायो। थां दा जोङो मिथिंगा होनना बुङोब्ला जोंहाथ' गोबां बिफां लाइफांफोरजों बुंफबनाय। जोंनि मिथिंगाया दैमा दैसा बायदि बिलो बिलोसा बिलो बिलोमा, हाजो हाला जों बुंफबजोबनाय। दा बेफोराव जोङो जोङो ओ गुबैयै बुङोब्ला बिफां लाइफांखौ रायलाय जायो दा। दा जोंनि जायगायाव मा मा रोखोमनि बिफां लाइफां मोनो आंथ' इसेबां मुंफोरखौबो मोनथिजोबला दा मोननैसो खोनाबाय थानाय मुं जायफोरखौ गोसोआव दोङो बेखौनो एसे मुं मख'नि मुंख'निसै नामा।
औ औ मख'लाय।
दा जेरै जों जोंनि बारि बाालायावनो नुबाय थानाय। बिफां लाइफांफोरखौ नायोब्ला जोङो फिथाइ सामथाय थायग्राबो बिफां लाइफां गोबां दङ। जेरै जोंनिनो बर'नि गुबै फिथाइ थायबाय थाग्रा जाबाय थाग्रा बिफां बेफोरनो जाहैबाय खान थाल थाइजौ ओमफ्राय जाम। समफ्रेम। बेनिफ्राय ओर जलफि। आरो दंबावो जोंहा थाइगिर ओ थाइस्रि। आरो थिंख्लां बिदि जोंना गोब गोबां बायदि बायदि फिथाइ थायग्रा बिफांफोर दङ आरो बेफोरनि मादाव जोंनिया गोजां बोथोराव फिथाइ थायग्राबो जाहैबाय खायसेया दैज दैलां बोथोराव थायग्रा। गोलोम बोथोराव थायग्रा बिदि बिफांफोर जाबाय दा जेरै जोंनिया गोजां बोथ बोथोराव फिथाइ थायग्रा होनना बुंबा जोंनिया गोजां बोथोराव जलफैफोरा थायबाय बेनिफ्राय ओ। थिंख्लांफोर थायो बेनि ओमफ्राय नारें जुमब्राफोर थायो।
औ औ नंगौ।
आरो नंगौ ना नोंथां नारें जुमब्राया। बेनिफ्राय जोंना खमला नारें खमलाफोराबो थायो। जों नारें खमलाखौबो नुनो मोनो जोंनि जायगायाव खायफा खायफा न'खरफोराव बेनिफ्राय जोंनिया गोबां फिथाइ थायबावो आंनि गोसोआव एसेबां फैयाखै। खै दा गोलोम बोथोरनि फिथाइफोरा दा जेरै खा थाइजौ खान्थाल बेफोर जाहैबाय जाम समफ्रेम बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो दा आरो जों बेनि अनगायैबो जोङो आबाद मावनाय नुनो मोनो जायफोरो जोंनिया दै थाइबें ओ जायखौ जों वाटारमिलन होनो बेनिफ्राय बेनिफ्राय आरो दंबावो जोंनिया बायदि बायदि दङ आं जों गोसोआव फैयासै होनबा नोंथाङाबो दसे उनाव बुंनो हासिगोन। दा बेनिफ्राय जोंनिया बिफां लाइफां होनना बुंबावोब्ला जोंनिया गोबां मोजां मोजा
औ गोबां रोखोमनि बिफां लाइफां दङ।
सिगुन बायदि बिफांफोरखौ जों मु थायो जेरै थिथासाब ओ जोङो मु खजाखौबो लाल फमा बेनिफ्राय जोङो
गाम्बारि
औ गाम्बारि गाम्बारिबो दङ जोंनिया फोराथ' गोबां ला बेनिफ्राय आंनि गोसोआव इसेबां फैयाखै दा मुंफोरा दा नोंथांनि गोसोआव मा मा बेबायदि बिफां लाइफांनि मुंफोर फैसो फैदों नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना?
सोलावबोथ' जेनेबा जोंनिया बेसेन गोसा गोबां बिफां लाइफांनि मुं बुंनो थांब्ला जोंनिया जेरै साल सिगुन सिसु बेफोरखौनो जोङो बुंजायो। नङा होमबा? आरो जेरै ओ जेरै जोंनि बिफाङाव जोङो जेरै राबार बानायनाय बिफां बेखौबो नुनो मोनदों। नङा होमबा? आरो जोंनिया जेरै जेरै जोंनिया दाल सिनि जेरै मस्ला बानायो जों जायखौ जायनि बिगुरखौ बेफोर बिफांखौबो जों नुनो मोनदों जोंनि ओनसोलाव।
अ नोंथां बे बिफांखौ आं नुफेराखै माबायदि जायो नोंथां बे बिफाङा?
अ बे बिफाङा थारमाने जोंनिया बेखौ जोङो जेनेबा दाथ' बेनि जोलैबो मोनो जेनेबा जोंहा हाथायफोरनिफ्रायबो बायना लाङो बेखौ गायनानै जेनेबा बियो देरोब्ला जोंना बेनि बिगुराखौ जोङो बेनि बिगुरखौ जेनेबा जोङो दानख्लानानै लाबोयो जाय जायनि बिगुरा मस्ला हिसाबै जोंनिया जेरै जानाय लोंनायाव बाहायो आरोना जेनेबा बेदर संनाय फ्राव बा फ्रावबो होजायो जेनेबा मे मेबि संनायफोराव जों होयो थारमाने बिनि बि बिगुरखौ जोङो हाख्लनानै लाबो आरोना बिफांनिफ्राय बेनि बियो मस्ला हिसाबै बा जायो। औ बेखौ जोंनि ओनसोलाव दा खमखौनो नुनो मोनो मोननायालाय।
नोंथां बेनि बिलाइआ माबायदि जायो नोंथां?
बेनि बिलायाथ' एसे जोंनिया एसे गोलाव गोलाव जायो आरोना जेनेबा जोंनिया लिसु बिफां दंना बेबायदि जायो एसे ओ जों जोंनिया नै दा जोङो बिफां फांसे गायब्ला जोंनानो गोबां मुलाम्फा नङा होमबा? जों बेनिफ्राय औ जों बेनिफ्राय नांगौ बुस्थु मोनो जेरै फिथाइ सामथाय आरो बेनि अनगायैबो फिथाइ सामथाय आरो अक सिजेन गेस आरो बेनि अनगायैबो जोंना जेनेबा जोंनिया बिफांयाथ' जोंनिया मोजां बिफां लाइफां ल' जोंनिया बेफोरो जोंनिया बेफोरखौ जोङो हाफायना नै जेनेबा बेयावहाय जोंनिया जोंनि फार्निचार आरि बानायनायाव गोबां हेफाजाब मोनो बेखौ होन नो थायाखै दे आं जेनेबा बिफांखौ हाफायब्रा जोंनिया थ' मोजां जाया जानो बेनि जेनेबा जोंनो बिफां हाफायनो बोथ' नांगौ मानो होनबा जोंनिया फार्निचार बेनि अनगायै बे बिफां लाइफांजों गोबां बुस्थु जायो नालाय बिफां लाइफांखौबो जोङो हाख्लायनो गोनां जायो। नङा होमबा? समजों लोगोसे।
उम।
औ बेनि सोलायाव जोङो जेनेबा हाख्लायोब्ला जों बिफां गायफिननांगौ आरो जाहाथे बेनि सोलाय जोंहा औ। खहा जानाया जेनेबा मोजां जाफिननाय रखम जोङो फांसे गायखांब्ला जेनेबा फांसे हाफायब्ला जोङो फांनै फांथामखौ गायना दोनजायो। जाहाथे जोंनिया बेफोरो मोजां जाना थायो औ। आरो जों दानियाथ' बिफां लाइफां बुंब्ला जोंनिया गोबां मानसियानो जोंनिया फिथाइ सामथाइनि जेनेबा बिफांखौ गायनानै बागान हिसाबै खुलिनायखौ जों नुनो मोन्दों नङा होमब्ला?
औ थारैनो थारैनो।
खुलिनानै बेफोरखौ फाननानैबो गोबां मुलाम्फा बेनिफ्राय गोबां गोजान गोजान जायगायाव दैथायहरनाय आरो बे बेनि अनगायैबोथ' जोंहा गामिफोरावबो जोंनिया गोबां जेरैबा फान्थिं फैनायखौ जों नुनो मोनो मोनदों नङा होनब्ला?
औ थारैनो।
बिफां लाइफाङाबो जेनेबा जोंखौ गोबां हेफाजाब होयो आरोना। नोंथाङाबो जा एसे रोंगौथि दं आरो फोरमायबावनो हागोन नामा बिफां लाइफांनि सायाव।
दा जोंनिया नोंथाङाथ' जोबोद मोजां बाथ्राखौनो बुंदों जों बिफांखौ दान फाया सानबो जों दानफायनो गोनां जायो जोंनो खायफा खायफा नांगौ मुवा बेसाद बानायनो थाखाय दा बेबायदि बिथिङाव जोङो नोंथाङा बुंनाय बायदि जों गायफिनोब्ला मोजां जायो आरो। दाननानैल' थानाङा जोंनि सुबुंफोरा जों बेखौ आन्दाज होब्लाङा जोङो जों बेसेनहोफ्लाङा जे जों बिफांखौ दाननानै जों गायफिननो नांगौ खायफा खायफाया जोंना फैसा नांगौ जायोब्ला रां नांगौ जायोब्ला बिफांखौ फाननो नाथाय फानखांनानै गोदान बिफां गायफिननानै दोना बे जोंनिया एसे गोरोन्थि जायो आरो दा जों जेसेबां बिफां नुयोबो जोङो जोङो दाइनजि गुजि जौखोन्दोआनो जोङो हारसिं रज'नाय बिफां लाइफांजों बुंजायो जों गायनायफोरा एसे जोबोद खम जों जि जौखोन्दोफोरखौ जों गायो बिफां लाइफांखौ बिनिफ्राय जोङो बिफां लाइफां जोङो मस्ला मस्लि जानाय बिफां रायलायदोंमोन नालाय बेवहाय जोंना मोनसे बिफां फैबावो जाय ओ मा होनना बुङो टेजपात होननानै बुङो बेखौ जोङो मा होनना बुङोथाय खौ आंबो गायदोंमोन साननैसो सिगां दा जों साह फोराव होयोब्ला गोबां मोदोमो साहफोरा बेनिफ्राय जोङो ओंख्रिफोरावबो होनानै जानो हायो
दालि ओंख्रि संनायाव होनायखौ जों नुनो मोन्दों
औ हाबाफोरावथ' बेखौ होखाथारो होआबा सोलियानो औ बेदर संनायफोरावबो जों होनाय नुनो मोनो बेनिफ्राय औ बेनिफ्राय ओ जालु बिफां बेफोरखौबो जोङो दङ गायनानै जायो खोमा नोंथां जालु बिफांफोरखौबो नाथाय जों औ दा नुफेरबायोना बेबायदि जालु बिफां गाय
औ औ नुफेरबाय नोंथां जेनेबा जोंनि बेखौ बे जालु बिफाङाथ' जोंनिया जेनेबा जेराव गायो बेयावनो मान मानलाना थायो बेनो नङा होमब्ला जेनेबा जोंनिया औ जों दा गइ बिफां बिफां गदायाव साखाथियाव गायोब्ला जोंनि गइ बिफाङावनो मानला लाङो नुनो मोनो औ जालुगाबो जोंनिया गोबां गोबां खामानियाव होयो जेनेबा जोङो जोंनिया दा गगा मोननाय बानाय जायोब्ला जों बेखौ साहाजों लोगोसे फुदुंना लोंबा लायानो जोंनिया एसे गोजोननाय मोनो गारमाफोरा जेनेबा स्रां जायो गन्थंफोरखौ थिगै नाङै औ बिदिनो जोंनियाव बिफां लाइफां बिफां गायनानै जोंहा जोबोद मुलाम्फा जेखिबो म होन बुंनो थाङोबा जोङो बिफां लाइफाङा जोंनो मायाबा मोनसे नङा माबा मोनसे औ माबा मोनसे नङा माबा मोनसे मुलाम्फा बाखाथारो नंङा होमबा?
दा बिनिफ्राय नोंथां गाज्रि रोखोमनि बिफां लाइफांफोरबो थायो नामा जेरै जाय बिफाङा जोंखौ खहा खालामो बेफोरबायदि।
औ बेफोरबायदि बिफांबोथ' दोंनाया दं नाथाय आं एसेबां आं जेनेबा बेफोरदि मानि रोंगौथि गैया आरोना नोंथां नोंथनि बि दंब्ला एसे फोरमायनाय जेनेबा गाज्रि रोखोमनि बिफाङा माया।
आंनावबोथ' इसेबां रोंगौथि गैया नाथाय जोङो खायफा खायफा हाग्राफोरखौ बुंजायो आरो जेरै सुगोनां हाग्रा जे थायो मोनसे बिलाइयावनो दै सु थाजोबो बि थानायावबो सु थायो बेफोरबायदि बिफांफोरा माने थाबायनायफोराव जोंनिया जेंना होयो आरो। हाबनो नागिरो हाबोबो थाबायनो हाया जायो दा बेफोरो गोबां बारायलांजोबो बुस्थुफोरा थाब थाबैनो बेगरफोराबो आरो एरलांबाय थायो बेफोरखौ माने जोंओ दान जावफुनार गार्बा खाय आरो
औ औ स्रां स्रिं खालामनानै।
औ नोंथां दा नोंथां जोंना समाबो जाहैबाय जोङो दसे उनाव लोगो मोनफैनसिगोन नामा नोंथां?
औ औ गोजोनथों।
दे गोजोन्थों।